औ नोंथां नोंथाङा फ्रि ना नोंथां
औ औ औ फ्रि नोंथां
माने आङो नोंथांजों एसे खोथा सावरायनो सानदों नोंथां दा नोंथाङा टाइम होनो हायोबा आङो सावरायनोसै आरो नोंथां ना
औ औ सावरायजायो नोंथां
ओ माने आङो नोंथां जे ओ जों दा साफ्रोमबो मानि आखाइ आखाइ बयनावबो मबाइल दङ। ओ उन्दै गेदेर बयनावबो म दा बे हिसाबै आङो। ओ मबाइलनि बिसय एसे नोंथांनो सावरायनो सानदों आरो दा जोङो ओ मबाइलखौ माबायदि बाहायोब्ला मबाइल जोंनि थाखाय ओ लाब जागोन आरो माबायदि बाहायोब्ला जोंनि थाखाय खहा जागोन नोंथाङा बेनि सो मोन्दै एसे फारमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ नोंथां ओ जोंहा जिहेथु दिनै ओ बिगियाना जेरैबायदि जौगाबोदों जों बिदिनो ओ बिगियाननि बायदिसिना मुवा बेसाद फोरखौ जोङो दिनैनि समाव जोङो बजबना लानो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां
औ
जों गोदो गोदायनि समाव जोङो मिथिंगानि फ्राइ मोननाय बायदिसिना जोङो मुवा बेसादफोरखौ जों गोदो गोदाय बाहायोमोन जोङो नाथाय दिनै बिगियाना ओरैबायदि जोङो जौगाबाय जेराव जोङो बायदिसिना खामानि दा खामानिफोरखौ जोङो दा मिथिगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौ बाहायो होदो बेनिख्रुय जोंहा दिनैनि समाव ओ गो गोरलै समावनो थाबैनो जोङो बायदिसिना जों मोजां मोजां रोखोमखौ हदों जेराव जोङो ओ बायदिसिना बिगियाननि मुवा बेसारखौ जोङो ओ बजबनानै लानो गोनां जों दिनै मबाइलफोरखौ जुदि जोङो गोदो गोदो समाव जोंहा जेबो मबाइल फन गैयामोन जेराव जोङो
औ
जोङो बजबना लानो गोनां जादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो मबाइल फन बाहायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेराव जोङो मबाइल फन होनना बुङोब्ला जोङो दिनै गासैनिबो आखाइ आखायाव थाखायो नोंथाङा दानि बुंदों जेराव जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना जों खौरां फोरखौ जों लाहरनो हायो गोदो गोदायनि समाव जों जुदि ओ अबावबा जुदि माबा खौरां लानो गोनां जायो जेब्ला आलासियानो जा अबावबा जुदि जायगायाव थांगोनब्ला जों बिनि सोमोन्दैेबो मिथियामोन। जोङो जेराव जोङो ओ जों लेखा बिलाइनि गेजेरजों जोङो पस्ट अफिसफोरावसो जोङो ओ खौरांफोरखौ हरनो गोनां जायोमोन जेराव जोङो बेवहाय गोबां सान लानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो जायगायावनो जोङो नाम्बारखौ सेरना होयोब्ला मबेल जों मबेल जोङो जायगायावनो जों रायज्लायहरनो हायो जे मा माबरै दङ माबायदि खोथाजों लाइफ रायज्लायनो हायो जों दिनै ओरैबायदि जौगोबाय जेराव जोङो ओ दिनैनि समाव जोङो भिदिअ' कल बायदिसिना जोङो रायज्लायनो हायो जो भिडिअ' कल रायज्लायनायाव जोङो सासेया सासेनि न'खरखौ नाहरनो हायो बा सासेया सासेनि मोखांखौ नुलायलायो बेफोरबायदिनि गेजेरजों गेजेरजों जोङो बायदिसिना ओ जौगानो हादों दा बिदिनो जों मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि जोङो ओ सोलोंथाइखौ मोननो हायो जेराव जोङो दिनै बायदिसिना रोखोमनि जों अनलाइनआनो जा बा जों साख्रि बाख्रिनि खोथायानो फै। गोदोनि समाव जों जुदि अबावबाफोर जुदि जोङो ओ लाथां जायगा मासि ओ ओंखारोब्ला साख्रिफोर जोङो जेबोखौनो मिथियामोन जोङो जों जिहेथु जोङो बर' मानसिफ्राथ' गोदो गोदायनि समाव रावबो जे बो थरां थायामोन जे अबाव मा साख्रि ओंखारजों ओंखारदों लांदां जायगा खारदों जों बेफोरखौ नायनो थाखाय जों गोबां जायगा गुवाहाटिफोराव बा नोगोर टाउनाव थांनानै जों नायनो गोनां जायोमोन जोङो जोंनि ओनसोलावथ' जिहेथु ओ रादाब बिलाइफोराबो मोनहैयामोन गोदोनि समाव जोबोद गोबावजोंसो मोनहैयोमोन। बेनिखायनो गोदो गोदाय जाय नायनो रोंगौ बेसो मिथियोमोन नाथाय गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदि थांथिंनायाबो गुबुन जायगायाव थां थिंनायाबो इसिबां गोरलै खोथा नङामोन। जिहेथु जोंहा हान्था मेलाफोराबो ओ इसिबां मोजां नङामोन। नाथाय जों दिनै स समाव जों जुदि माबाफोर जबफोरनि ओ खोथा फोयोब्ला बा साख्रि बाख्रिनि खोथा फैयोब्ला जोङो म मबाइलावनो जोङो फाखायो नटिफिकेसन जोंनियाव जोंहा पुलिसाव। औ उमुगता बा एसेबां जोंहा मासि ओंखारदों बा जोंहा फरेस्टाराव इसेबां मासि ओंखारदों दि। दिनै जोङो बेफोर बिथिङाव जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोङो मबाइलनि गेजेरजों जो सोलोंथाइफोरखौबो मोननो हायो जेराव जोङो बायदिसिना ओ बुजियै बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो। मबाइलाव जुदि। सेरना होयोब्ला जों बेयाफोरनि जोङो नुनो मोनो लोगोसे जोङो दिनै बायदिसिना जों बेमार आजार जायोब्ला लो लोमजायोब्ला साजायोब्ला जोङो बेवहायनो जोङो जुदि अवान जिर' इदफोरखौ सेरना होयोब्ला। जोंनि न'खरावनो फैनानै जोंखौ। ओ ओहो देहा फाहालम फाहाम सालिसिम जोंखौ लानानै थांनो हायो। दा बेफोरबायदिनो जों गोबां। बिथिङावनो जों संनाय खावनायनि बिथिङावनो जा बा बायदिसिना जोङो आबाद मावनायनि खोथायानो जा बेफोरनि। सोमोन्दै जोङो गोबां गियान बुथुमनानै लानो हायो जों मबाइल फननि गेजेरजों बेफोरबायदिनो जोङो खायसे। सांग्रांथिफोरखौ जोङो लाबोनो हायो जेराव जोङो अखा बाखखा फैगोन। फोरखौबो जोङो दिनैनि जुगाव जों मिथिखायो जिहेथु जोंहा बायदिसिना रा दाजेम दिहुनबाय बिगियाना। जोङो जुदि फैगोन उम फैगोन सानथाम सानब्रैयाव ओ सानदुं। दुंगोन ना अखा हागोन बायदिसिना जोङो मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ जोङो दानिया सिगांआवनो। जों मिथि खानो हादों बेफोरखौबो जों मबाइलनि गेजेरजों। जोङो आपडेट मोननो हायो बा दिनै ओ जोंनि जा दुंथाइ जा बिदुं टेम्पारेसार। बेफोर बेसेबां दङ। बेफोरखौबो जों मबाइलनि गेजेरजों मोननो हायो जों थार्टिफर ओ डिग्रि सेलसियास गरम ना बेसेबां। गुदुं ना गुसु बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो आपडेट मोनबाय थानो हायो। बेफोरबायदिनो। जोङो मबाइलनि गेजेरजों गोबां जोङो ओ अनलाइन क्लास खालामनो हायो जेराव जोंहा सोलोंथायाव ओ गो बां फारसे ओ दावगनो हायो दा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ मबाइल फोरनि गेजेरजों। जोङो गोबां ओ जौगा बिथिङाव ओ दावगानो हायो होनना बुंनो हायो दा नोंथाङा। एसे फोरमायनो हागोन नामा मबाइल।
मबाइला मबाइलनिस। सोमोन्दै नोंथाङाथ' गोबांखोनो बुंलांबाय माने नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथोआनो आरो। जे माने बुस्थुआ नोङो जाबोगासिनो दङ बे बुस्थुखौ नोंथाङा। बुंजोबबाय गासिबो दा जोङो नोंगौ मबाइल। जोङो बाहायनो रोङोब्ला मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां दा जोङो। बे हिसाबै मुलाम्फा थानाय बायदि जोङो मबाइलखौ बाहायनो रोंनांगोन आरो। नाथाय जोङो नुनो मोनो माखासे सुबुंफोरा माने आनेसेलसेलि मबाइलखौ बाहायलाबायो। ओ हमना लादो सासे। फरायसो ओ फरायसा-फरायसा बे फरायसाया जुदि गाव। मबाइलखौ जुदि बाहायनो रोङाब्ला अब्ला भेलुलेस जागोन आरो बिनि थाखाय मबाइलआ बियो जुदि बे मबाइलखौ गावनि फरायनायाव माखासे जेनबा मोनहासय बाथ्राफोर बा ओ बिजाबाव मोनै माखासे बाथ्राफोरखौ बियो जुदि इउटुब बा बि ओ गुगोल बा जिेखुनु आजिखालिथ' नोङो ए आइ मा होनो बेखौ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स जोङो बेखौ बुङो एआइ दा बेनि दारैबो जोङो ओ मानि जुगा मानिे देभलप जाबाय आरो माने बेफोरो दा आं बुंनायनि खारना बेनो जे सासे फरायसाया मबाइलखौ बै मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बियो बिनि थाखाय मबाइल मानि मुलाम्फा गोनां जागोन आरो नाथाय बे फरायसाया जुदि फरायनायाव बाहायनायनि अनगायै बेयो जुदि मा मोनसे फरायनाय टाइमाव जे टाइमाव फरायनाय बे फरायनाय टाइमाव जुदि भिडिअ' नायोब्ला बा सिनेमा नाय नायोब्ला बा माबा मोनसे मा होनो टपिक लानानै जायनाखि सोलोंथाइनि सोमोन्दो गैया बैखौ नायोब्ला बियो मानि बे मबाइल आ बिखौ बिनि लाइफखौ मानि जानानै होनाय बायदि जागोन आरो दा ओंखायनो फरायसाफोरा जे रोंनांगोन जे मबाइलखौ फरायनायाव ब्ला बुजिनांगोन फरायनायाव बाहायब्ला माबायदि मुलाम्फा दंङ बेखौ मानि बुजिनांगोन आरो आरो बुजियाब्ला जों माने जायफोर नाखि बुजिनाय एबा गोरों गोराफोर बैसोरोनो बे गथ'नो बुजायनानै होनो हानांगोन आरो अब्लानाखि मबाइला बे गथ'ननि थाखाय मोनसे गोनां मा होनो सोलोंथाइयाव हेफाजाब होगोन आरो दा नोंथाङा ओ बिनि सायावनो बुंबावनो हागोन नामा
औ औ नोंथां नोंगौ सोलोंथाइया गोबां जोंनि थाखाय मबाइला जोंनि थाखाय सोलोंथाइ लानायावबो गोबां खहा खोलैयो होनना नोंथाङा दानि बुंलांबाय मोजाङैनो जेराव जोंङो ओ मबाइलखौ जुदि जोंङो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंङो ओ मोजां बिथिंङाव जों दावगालांनो नो होन आरो जों गाज्रि खामानि मावोब्ला जों गाज्रि बिथिंङाव जों गोग्लैनो हायो दा जों बे बेफोरखौ नायोब्ला जों थोंजोङै नुहुरो जों जेराव फरायसाफोरा जों गोबां खायसे ओ एप्सफोर दंङ जायफोरखौ बाहायोब्ला जों जोबोर गाज्रि खहा गोग्लैयो जेराव जोंङो दिनैनि समाव बायदिसिना जोंङो ओ बायदिसिना जों गाज्रि गाज्रि भिडिअफोर नायोब्ला नायनानै जों खायसे फरायसाफोरा ओ जेसेबां दावगानांगौ एसिबां दावगानो हायाखै जेराव जोंङो बायदिसिना दिनै जोंङो अनलाइन गेमिं नुनो मोनो जेराव जों फैसा बेरलाबायनानै गथ'फ फैसा थांजायो बायदिसिना थांजायो दा बेफोर जोंङो रैखाथिखौ जों लानो नांगौ आरो जाहाथे जों बेफोरनिफ्राय जों गोजान जायो बा गोजानाव थायो बेफोरखौ जाहाथे जो मोजांङै नोजोर होनानै जों मबाइलखौ जोंङो बाहायनांगौ जायो अ सिगां फारसे दावगालांनो हायो दा जिहेथु जोंङो दिनै जोंनिया टेक्नलजि मुगा जेराव जोंङो जौगा मुगा जोंहा मबाइला जे गासै ह हाबो थाखायो जिहेथु जोंङो बेफोरनि गेजेरजों जोंङो दावगालांनो नाजानांगोन अब्लासो जोंङो मबाइलनि गेजेरजों उम लामाखौ जोंङो मोननो हायो । आरो जों बेफोरनि गेजेरजों जों सोलोंथाइखौ लानो हायो जिहेथु जोंङो ओ जाहाथे जोंहा फैबाय थानाय सम फोराव जों मबाइलनि सोमोन्दै जोंङो रायज्लायोब्ला जोंङो माबायदिहाय जोंङो मबाइलनिफ्राय सांग्रांथि थानांगौ बेखौ जों गासैबो मिथिखायो जेराव जोंङो ओ बायदि जों इउटुबफोरनि गेजेरजों जोंङो सोलोंथाइखौ लानो हायो जिहेथु जोंङो माबायदि गाज्रि ओ मुवा गाज्रि ओ एप्सफोराव जों आखाइ होनो नांङा । होननानै जोंहा फोरमाय खानाय थाखायो दा जिहेथु जोंङो ओ जोंनि जा ओ गोदो गोदायनिफ्राय जोंङो जा मबाइलखौ मोजांङै बाहायनो रोंबोदों बिसोरनिफ्राय जोंङो गियानखौ लानो रोंनांगोन आरो बिसोर जायफोरा ओ बेफोर खस्थजों बा बेफोर प्रब्लेमजों भुगिनांनो गोनां जादों भुगिनो गोनां जादों बेफोरो थायोब्ला एसे ससियेल मिडियाफ्राव एसे फोरमायना होना होनो नांगौ जिहेतु सोरबा जुदि ओ बेफोरनि सोमोन्दै मोजांङै मिथियोब्ला जिहेथु जों ओ दा बेफोरखौ जों इसेबां ओ बाहाया बेनिखायनो जों मोजाङै मिथिया । ओ जेराव जोङो दिनै ओ नोंगौ जोंनि थाखाय मबाइला जोबोद ओ गोहोम खोख्लैदों जेराव जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानो हादों जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जोङो जेबो जिहेथु मोजां जोंहा इनस्टिटिउसन गैया इनस्टिटिउसन गैया इउनिभारसिटि गैया जेराव जोङो थाखोनिजों सोलोंथाइ लानायाव जोङो माब्लाबाबो जोङो फेलें जानो नाङाखै मानो होनना बुङोब्ला दिनै जों मबाइल फननि थाखायसो जों फेलें जानो नाङाखै नोङाब्ला जेब्ला जोङो ससियेल मिडिया गैयामोन अब्ला जों माब्लाबाब जों गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखै जों गोबां खम फारसेन बिबां सोलोंथाइ लानो हादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो गोजान गोजान इउनिभारसिटियानो जा बा गोजौ सोलोंथाइयानो जा जोङो बेनि गेजेरजों जों सोलोंथाइखौ लानानै जोङो दावगालांनो हागोन दा नोंथाङाबो गोबां फोरमायबाय ओ मबाइल फननि सोमोन्दै माबायदि बाहायोब्ला मोजां जायो आरो मा बाय
नोंगौ नोंथां नोंगौ ।
जिहेथु जोंहा दा समाबो गैलिया दा
औ उनाव रायलायनोसै दे नोंथां दे दे गोजोननाय थाबाय ।